बाय नोंथा औ ओ दासान्दि नोंथाङा माबोरै दं?
आंथ' मोजाङैनो दङ नोंथां दासान्दि नोंथाङालाय बोरै? दङ
औ आंबो गसाइनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथां
ओ बिदिब्ला आङो ओ नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ जोंनि आबादनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै फनखौ खालामनाय जादों नोंथां । नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्लाथ' जोंना आबाद होनोब्ला गोबां रोखोमनि दं जेरै मेसें बोथोराव मावनाय दैज्लां बोथोराव मावनाय बेनिनो जोंना दैज्लां बोथोराव मावनायावबो गोबां आबादा गोग्लैयो आरो मेसें बोथोराव मावनायावबो गोबां आबादफोरानो गोग्लैयो। बेफोरनि आबादफोरनि गेजेराव जोङो माइ आबादखौनो ओ जोंनि आसाम हादोरनि थाखाय गाहाय आबाद होननानै जोङो साननानै लायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे हादोराव ओ ओंखाम जानानैसो थांनानै थायो नालाय बेनिखायनो जोंना ओंखाम ओ संनो थाखायबो जोंना माइ एबा माइरंनि गोनांथि जायो बेनिखायनो जोंना माइ आबादखौ ओ गाहाय होननानै सानना लायो। नोंथाङा ओ माइ आबादनि बागै सुंद'यै होलांनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो जानानै दङ दा जोंना खामानो गुद दि जाथ नाय जामुं होननानै जोङो बुङो गोदोनिफ्रायनो जोङो माइ गायबोयो आबाद मावबोयो दा जोङो गुदि आबाद होनना बुङोब्ला जोङो माइखौनो मावनाय जायो । दा गोदोहाय थ' जोङो जोबोद जोसा माइब्रा माइसा जोसा माइब्रा बिदिनो गोबां माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन आजिखालि बांसिनानो जोङो जोसा माइब्राखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनला । ओरैनो मागो दमा सिवाव जानो आन्थाफोरल' बा आलासिफोर फैबा फिथा सौनो आन्थाफोरल' जोङो गायनायखौ नुनो मोनोसै माइ होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो खोथिया फोनायनि थाखाय जोङो हालेवग्रोना लायो । दुबु दुबु मोजां खालामनानै दैखौ थायालासे जोङो दुब्लिखौ फोराननानै एसे हाखौ बारा गुरैबो नङा बारा गोराबो नङा बिदि खालामना लाग्रोनाय जायो । बिदि उनाव जोङो माइज्लि खौ जोङो माइ माइ फोनो था खोथिया फोनो थाखाय जोङो दोननाय माइ माइज्लिखौ जोङो गिबियावनो हरनै बा हरसेनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो दैयाव । बिनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै ‌ जोङो मोनसे जायगायाव दोननानै बेखौ बरनना सोरबाबा बरनना दोनो सोरबाबा बस्थायावनो दोनो । बेखौ जोङो खोबनानै लानाय जायो बांसिनानो जोंनि ओन सोलाव नुनो मोनो जों थास' बिलाइजों खोबनानै लाग्रोनाय जायो । जेब्ला बे माइज्लिया गाजा बेरो अब्ला साननै सानथामनि उनावनो बेरो बियो अब्ला बि जोङो माइज्लिखौ लाना थांनानै जोङो हालेवखांनाय दुब्लियाव जोङो बेखौ सारनानै खोथिया फोनाय फोनानै जोङो फोनानै लाग्रोनाय जायो आरो । बिनि उनाव जोङो नांगौबायदि जोङो हासारफोर होयो बिनि उनाव जोङो बेखौ दानसेहालाग गै नेनानै जेब्ला खोथियाया फुनो जा फुजासिगोन बायदि अब्ला जोङो हालेवनानै जोङो जोंनि दुब्लिखौबो जोङो रेडि खालामना लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव हाय जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां दाथ' जों
नंगौ नोंथां थारैनो ।
औ दा जोङो समनि आंखालाव जोङो बांसिनानो गोदोनि गोदो जोङोहाय दलहा हायावहाय जोङो माइज्लिखौनो खोथिया बायदियै डाइरेक्ट माइ गायालासिनो माइज्लिखौनो जों खोथिया बायदियै फोनाय जायोमोन । दा समनि आंखालाव जों बिदिबो खालामनाय नुनो मोनदों खायफा मानसिफोरखौ । बाबा दानियाथ' आरो मिसिनजोंबो गायनायखौ नुनो मोनो माइखौ दानिया मेसिनजोंबो गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो गोदोहायथ' जोंहा हालौवनायाबो सावरि बादालि जालायनाय मोस खौ हालिनै हालिथाम जों जोङो हालौवनायखौ नुनो मोनोमोन। आजिखालिथ' आरो जोंहा मेसिनारि जु ट्रेक्टरजों हालौवनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो द' दान बा स्नि दान नेखांनायनि उनाव जोंहा माइया जेब्ला मोनो जोङो अब्ला बेखौ हानानै लाबोनानै जोङो मारा नानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा बेसे फोरमायना होनो हागोन नामा माइ गायनायनि बागै
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनाथ' ओ बे जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङासो दानि बुंलांनाय बिदि रोखोमैनो माइखौ ओ गायनाय जायो।
औ नोंथां।
माइज्लि सोमो माइज्लि सोमखांनायनि उनाव हालेव मालाना खोथिया फैयो बिदिनो फोखांनानै बेखौ फुनानैहाय गायनाय जायो नाथाय आङो गोदोनि जुग आरो दानि जुगाव आङो माइ गायनायखौबो गोबां फारागखौ नुनो मोनदों नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ गोदोनि जुग बेवहाय जोंहा गोबां ओ सुबुङानो गामिनि सानै साथाम एबा ओ लोगो नांनानैहाय ओ हाखौ जोंना हालेवना लाग्रोनाय जायोमोन बेनिफ्रायसो जोंना ओ माइखौ गायनाय जायोमोन। नाथाय जोंना दानि समाव समनि आंखालनि जाउनाव बिदि ओ सानै साथाम मानसिया बिदिनो बिगासे हाखौ हालेवनांगौब्ला जोंना मोजां गायना गायनाय जानायालागै जोंना ओ सानबा एबा सानद' गाहाम नांगौ जा जायो नाथाय जोंना दानि मुगायाव सुबुङा ओ गोबां समनि आंखाल जानानै फैबाय बेनिखायनो जोंना दानिया ट्रेक्टर बायदिसिनाजोंसो एवनानै गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोंनिया खोथिया फोनाय बिथिङावबो ओ बेखौ मेसिनजों गायनो थाखायहाय जोंना ओ नेट बा आवटार एबा जोंना प्लास्टिक बायदिसिनायाव जोंना हाब्रुखौ सायाव होनानै सिङाव प्लास्टिकखौ बनानै सायाव हाब्रुखौ होनानै बेवहाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बेखौ डायरेक्ट हानानै ओ लांनानै हानानै बोखांना लांना ट्रेक्टराव डायरेक्ट ओ सोनानै ट्रेक्टरजोंसोहाय गायनाय जायो जोंना गोदोनि गोदोबा जोंनिया गामिनि गोबां आइजोफोरखौ लिंनानै हाय ओ सावरि बादालि एबा हाजिराबाबो जोंहा माइखौ गायनो होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंना दानि मुगायाव गोबां सोलायबोनाय बेनिखायनो जोंना मेसिन बायदिजोंसो बाहायो आरो गोदोहाय जोंना आबादफोराबो ओ हासार बाय बायदिसिना होयामोनब्लाबो जोङो आबादखौ गोबां जानायखौ नुनो मोनोमोन।
आंगुर
नाथाय औ नाथाय जोंना दाना दानि मुगायाव ओ हासार बायदिसिना रासायनारि हासार एबा मुलि इफोरबादिखौ होवाब्ला जोङो आबादखौनो जानाय जोङो नुनो मोना बेनिखायनो जोंहा गोबां रासायनारि हासार बायदिसिना बाहायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो ओ बेफोरनि जाउनावनो दा जोंनि देहाफोराबो जों जोबोद लोरबां जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनं बेल' नङा जोंना गोबां आबाद दोङो जेरै ओ दा दैज्लां बोथोराव मावनाय जिंखा पटल ओ बिदिनो थायसुम गोबां आबाद दङ जोंना बेफोर आबादावबो ओ गोदोहाय जोंना उम हासार बायदिसिना भाहारा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय जोङो दानि मुगायावहाय बेफोर ओ मैगंफोरावबो जोङो गौ गोरलैनिफ्रायनो जोङो हासारखौ एबा बायदिसिना रासायनारि मुलिफोरखौ होबोवाबा जोङो फिथाइखौनो मोना। जालांबाय बेनि थाखायनो जोंहा गोरलैनिफ्रायनो देरजासिम एबा फिथाइ थाइजासिम मुलिखौ होनानै ओ फेदेरनाय जायोमोन। गोदोहाय जोंहा आबै आबौमोना गोबोरखि हासार हासार एबा खानस्रि हासारखौ होनानैनो जायोमोन बेनि थाखायनो बिसोरनि देहा सोलेराबो जोबोर ओ थाग्रा थायोमोन जेनेबा जौसे बोसोरहा एबा जौसे बोसोरनि बांसिनालागैबो थानायखौ जोङो मोनथिना मोनो नाथाय जोंना दानि सुबुङाथ' मा ओ बाजि एबा द'जि बोसोर बैसोनि सुबुं जायोब्लानो जोंना ओ गोबां सुबुङानो ओ बिसिनायाव गोलैनायजों लोगोसे ओ एबा बेरामाव गोग्लैनानै थायो बेजों लोगोसे ओ खायसे खायसे सुबुङाबो जेमाबा ब्रैजि एबा बाजि जायोब्लानो जोंना पकेट बायदिसिनायाव मुलि लानासो गिदिंनांगौ जाहैयो बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि दानि गोदान मुगाजों आबाद मावनायखौ होननानै आङो सानना लायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोदोथ' जोंहा हासार हासार होनोब्ला हासारखौनो होनांलायामोन दा आबाद होनो आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोंहा ओ हासार गैयाब्लानो जेबोआनो जाया होननानै जोङो बुंजायो दा बेफोरनि जाहोनावबो जोङोनि जिवाबो खहा जालांनो हमदों गेस जानाय साफ्रोमबोनि मुलि जानांगौ जानाय बेफोर जों नुनो मोनो दा आबाद द होनोब्ला दा बर'फोराबो सिगांनि बायदि मावनायखौ जों नुनो मोनला गोदान गोदान टेकनि द होन जों मावनायखौ जों नुनो मोनो होमबाबो दा जोंनि बर'आ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोना जाबोनायलाय जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो
जोंना गोदोनि बायदि ओ दुब्लिखौबो जोङो माइ गायनानैल' सोरबाया थायोमोन नाथाय दायो मेसेंब्लाबो ओ माइ गायखांनायनि उनावब्लाबो जों माइखौ हाखांनायनि उनाव जोङो बर'फोरखौबो जुखाम गायनाय बा औ देमसि गायनाय बा जोगोनार गायनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
दा नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय दा आबादनि सायाव रायज्लायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां
औ गोजोन